हेलौ औ औ
औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादोंनो
औ औ नोंथांङा दायो फ्रियैनो दंङना
औ फ्रियैनो दंथयो आंङो
औ नोंथां जोंबो मोनसे टपिकनि सायावहाय खोथा सावरायनो हागोन ना?
औ औ सावरायनो हागोन दे
औ औ ओ जोंना होमबा टपिकआ जादों माने ओ औवा औवा आरो दंफांजों जोंहा मा मा बेसाद बानायो? माबायदि जोंङो औवा आरो दंफांनि गेजेरजों सुंथानानै दंङ। बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथांङा।
औ औ उम बर' समाजाव औवा आरो दंफांनि बाहायनाय होननानै बुंब्लाथ' जोंहा मोननैखौबो जोंनि बर' समाजाव नांगौ। थारगौ होननानै बुंजायो आरो आं जेरै ओ औवायाथ' जोंनि बर' समाजाव गोबां माने गोनांथि। बा गोबां नांगौ बिदि आरो जोंहा औवाखौथ' जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम बि माने नांगौआनो जायो जिहेथु नोंङो गोदोनि समावथ' जोंहा बिदि ओ डक डक्टरनाव थांनाय मानाय बेफोर बायदि बांद्राय गैयामोन ना बेनि थाखाय माने। गामियावनो जायोमोन जेरै बै समाव माने गोदोनि समाव गोदोनि सुबुंफ्रा माने गथ' जोनोम जाब्लाथाय। बे गथ'नि नारि खौ हास'नो थाखाय औवानि खाथि माला सैनानै बेजों नारिखौ हास' मोन होननानै मिथिनो मोनो आरो दा बेजों लोगोसेनो औवाखौथ' जोंहा गोबां खामानियाव नांगौ जायो जेरै ओ जोनो हाबाफ्रावबो जोंहा औवानि बाहायनाय गोबां दंङ आरो। बे हाबाफोराव माने जोंहा बिबान बानलांनाय मानाय बेफोरावबोथ' औवाजोंनो बाननानै लांनाय जायोना आरो बेजों लोगोसे मानसि थैनायावबो जोंहा औवाखौ नांगौ जेरै मानसि थैनायाव बेखौ बाननानै बा बैसां खालामनानै लांनो थाखाय जोङो औवानि बा औवाखौ बाहायो। आरो बे थैनाय सुबुंखौ जेनेबा गोगलै जानो गिनानै जोंहा खाबथानानै लाङोना। बेयावबो माने थेवलखौ बे औवानिफ्रायनो जिरनानै खानानै लाङो आरो बिदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा जेरै ओ औवानि बाहायनाय होननानै बुंब्ला जोंहा आबाद मावनायानो होन ना हमनाय। न' बां लुनाय ओमफ्राय। जि दानायाव बाहायनाय बिदि गोबां दं आरो औवानि बाहायनाया जेरै जोङो औवानि बाहायनाय होनना बुब्ला गुरनायाव जेखाइ, खबाइ, सेन फल। खखा खाखि बेफोरखौ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। दा बेखौथ' जोंनि बर' हारियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय माखासे ना हमग्रा आइजें। बेनि अनगायैबो जोंहा औवाखौ आरो बाहायो आबाद मावनायाव आबाद मावनायाव बाहाय जोंहा मै बानायनाय आरो मोसौ मोसौ बुनो थाखाय लावथि बानायनाय ओमफ्रायो मै मै दांगुरावहाय जोंहा मोसौनि गोदाव नांथानो थाखाय ओरै फारसे ओरै फारसे औवानि माने गन माने लावथि बायदि फिसा फिसा बिदि सैनानै होनाय बिदिखौ नुयो आरो जों लोगोसे बे आबाद मावनायनो जोंहा हासिनि माने हाथाइखौ औवानै बानायो आरो बे हासिशनिनि हमग्राखौबो जोंहा औवानिफ्राय बानायनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे खोथिया थिलिफ्राव खोथिया बानलांनो थाख ओमफ्राय जोंहा खोथिया बाथिखौबो औवानि बानायनाय जायो जेरै बावखाबो बानायो ओमफ्राय मा होनो हुकेन औ हुकेनफोरखौबो बानायनाय जायो आरो। ओमफाय आरो ओ न'आव न'फ्राव बाहायनाय जेरै - खादाफोरखौबो न'आव बानाय बाहायो जोंहा गोदोनि समाव। मैगं खादा गोबोर खादा बेफोरखौ बाहायो आरो जोंहा दङ मैगं संनो संनायफ्राव जेरै सानो थाखाय जोंहा साग गं बाहायो ओमफ्राय सागं ओमफ्रायो खादौ आरो गोदोनियाथ' जोंहा बनजोंसो सो अर सुयोमोन ना बेयावहाय मालाबा अर जोंदवा जोंदुवा जाबा सुनानै होग्रा हासुं फोरबो बानायना लायोमोन आरो।
औ औ।
बेजों लोगोसे जोंहा गोदोनि समाव औवाजोंनो माने न' लुनायखौबो नुनो मोनोमोन आरो औवानि खुन्था गायनानै न'फोरखौ लुयोमोन ओमफ्रायो बेराफोरखौबो औवानि होनानै बिनि सायाव हा लिरनानै होनाय बिदिखौ नुयोमोन आरो। बिदिनो जोङो औवानि बाहायनाया गोबां आरो दंफांनि बाहायनायाबो जोंनि माने बर' समाजाव गोबांथार होन होननानै बुंनो हायो आरो दा नोंथाङा दंफांनि ओ बाहायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ औ हागोन नोंथां औ। जोंहा ओ दंफां होननानै बुङोब्ला माने जोंहा दं फांनि गेजेरजोंनो जोंहा थांनानै दं आरोना मानसिफ्राहाय सुबुं अनजिमाफ्रा आ माने दंफांनि गेजेरावनो थांनानै दं।
औ।
जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो माने ओ दंफांनि गेजेरजोंहाय जोङो हां लानो हायो। हां लानाय हां लानाय हगारनाय बेफोराव जोङो दंफांखौ ओ दंफांनि जोहै मोनो आरोना। बेनिफ्राय जोंहा गोदोनि समाव माने गोबां बिदिनो दंफां लाइफांजोंनो जोङो न' लुनानै थायोमोन आरो ना जेरै जोङो गिदिर गिदिर दंफांफोरावसो थायोमोन नालाय गोदोनि समावहाय जेरै ओ न' बांथ' लुनो रोंखायामोन आरोना, गिदिर गिदिर दं फांनि सिङाव थायोमोन एबा दंफांनि ओ दन्दर सिङाव थायोमोन। बेफोरबायदियाव थायोमोन आरोना आरो दंफांनिफ्राय गोलैनाय फिथाइ सामथाइ बेफोरखौनो जायोमोन जेरावहाय गोदोनि समावहाय माने बिदिनो आबाद मावनाय मा मावनाय बेफोरबायदिखौ रोङाखैमोन आरो ना। बेनिफ्राय दायो ओ गोबां सोलायबोबाय आरोना दानि जुगावहाय जोंहा दंफांजों बानायनाय ओ न' खुन्था बायदि बायदि जोङो गोदोनि समावहाय माने दंफांखौ माने न' खुन्था होयोमोन। न' खुन्था होनाय ओ बिदिनो ओ गोजौ ओ गोजौ थिं दोननो थाखाय एबा थिं खानो थाखाय बानायनाय बेफोरबायदि बानायोमोन आरोना गोदोनि समाव, नाथाय दानि समाव जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों दंफांनि बेलायावहाय जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ दंफांजों बानायनाय जेरै ओ टेबोल, बेरेन्सि, सियार आरो जोंनि उन्दुग्रा बिसिना बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। बेनि अनगायैबो जेरै ओ दर्जानि ओ दर सौकाट आरो खिरखिनि खिरखिनि सौकाद खिरखि फोरखौ जोङो ओ नुनो मोनदों आरो ना, आरो लोगोसेयैनो जोङो ओ गोबां नुनो मोनबावदों ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दंफांजों जों बानायनाय जेरै जों न' गिदिर गिदिर लुनो थाखाय जोंनो माने दंफांखौ नांगौ जायो आरो ना। दंफां गिदिर गिदिरखौ दंफां गिदिर गिदिरखौ हाखावनानै माने बिदिनो जोङो नांगौ बायदियै साटारिं बानायनो हानाय आरो थखथा साटारिं बानायनाय ओ जेरावहाय जोंनो न' गिदिर गिदिर थिं गैयि न' जेरावहाय साथ धालाय होनो जायखौ बेफोर साथ धालाय होनायफ्रावहाय जोंहा गोबां दंफां थखथा नांगौ जायो आरोना। थखथा नांगौ जायो गुवार गुवार थखथा। जोङो गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ जोङो नांगौ बायदियै हाखावनानै बेयावनो दोनानै जोङो गाजोल दोनानै जोङो औवाजों सुंथानांगौ जायो आरोना। गोबां नांगौ जायो बिदिया बिदि न' न' लुनो थाखाय माने बेफोराव जोङो बाहायनो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ दंफांखौ जोङो गोबां रोखोमाव बाहायनो हाबावो जेराव जोङो न' लुनाय न' लुनायनिफ्राय लानानै जेरै गुदिनिफाय जोङो साटारिं होनाय बेफोरबायदियाव जोङो गोबां ओ दंफांफोरखौनो बाहायजोबनो हायो आरो ना।
औ औ नंगौ।
औ औ आरो जोंहा गोबां ओ दंबावो। जेरै जोङो गोबां रोखोमनि गोदोनि समावहाय जोंहा दंफांजोंनो ओ गराइ गारि, ओ मोसौ गारि, मैसो गारि बेफोरबायदिखौ बानायोमोन आरोना। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो साखा दंफांनि साखा मोसौ गारि बानायनो थाखाय जोंहा दंफांनि साखा बानायनाय जायोमोन आरो औ आरो बेफोरबायदियाव माने माल माथा थिखोनो थाखाय जोङो ओ बिदिनो थख्थाजोंनो जोङा बाथाम बायदि बायदि दोथाबनानै जोंहा मोनसे माने उम थेबोल बायदि बानायनानै जोङो बेफोरावनो माल-माथाफोरखौ लाबोलाय लांलाय खालामोमोन। थायोमोन आरोना औ औ नोंथाङाबो होमबा ओ दंफांनि बाहायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होबावदो नोंथाङा।
औ औ दंफांनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जेरै माखासे बुंलांखा बाय जोंहा दंफांखौबो जोंनि समाजाव बा संसार जानायाव मानसिनो गोबां नांगौ जायो आरो दा जोंनि न'फ्राव नों बिदि दंफांजों बानायनाय माखासे गोबां मुवा-बेसादफोर दं जिहेथु जायखौ जोङो आरो न'फोरखौबोथ' जोंहा नोंथाङा बुंबाय ओ बिदिनो दंफांनि बानायनाय जायो दंफांनि माखासे मुवा नांगौ जायो आरो न' बानायनाय दाथ' गोदोनि समावथ' बांसिनानो बिदि दंफांनि बा थख्था बेफोरबायदि होनानै न'फोरखौ बानायनाय बिदियाथ' जा‌ खायोयामोनोखा नाथाय आथि खालावबो जोङो फाक्कानिफोर बानायबाबो बाथामफोर होनायफ्रा जोंहा बे दंफांनिखौनो होनाय जायो आरो
उम
दरजा-खोरखि बेफोरखौबोथ' जोंहा दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा न'फ्राव थायो खामफ्लाय, ओ सियार, टेबोल बेफोरखौबो जाहा दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे जोहा खामफ्लायखौथ' गोबां खामानियाव नांगौ जायो जोंहा दं फाङा जेरै- गाम्बारि खामफ्लायनि दंफाङा जोंनि बर' समाज आव गोबां मुंदां ओ नाम दङना मुंदांखा। मा होनगोन बेखौ माइनाव लाबोब्लाबो जोंहा गाम्बारि खामफ्लायाव गा- गसं होनानै आथिं सुनाय जायो आरो हिनजाव गोदान हौवा गोदानफोर माने बिदि हाबा समफ्रावबो जोंहा बै गाम्बारि खामफ्लायखौ नांगौ जायो आरो। जिहेथु माने गाजोल गैयि गाम्बारि खामफ्लायखौ नांगौ होननानै जोङो माने बुङो आरो जोंनि समाजाव। ओमफाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दंफांनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो नुनो मोनबावो बै गोदोनिबोफ्राय जोंहा मोनसे हाथासुनि हाब बा होननाय दङना बे हाबायावबो जेनेबा हाथा खुरनाय होननाय मोनसे नेम दं नालाय बेयावबोथ' बै हाथाखौबो जोंहा दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो दा बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव जोंहा दङ जि दानायफ्रावबो जोंहा थातसाल बानायनाय माखु बानायनाय बेफोराव माने दंफांखौ नांगौ जायो आरो दा बै ओ बेखौ माने माखासे गोरा दंफां फोरनिफ्राय बानायनाय जायो जेरै बेखौ लानानै दोंसे मेथाइबो दङना मा होनो ओ पर्बत जरायाव दफां थां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबोफा गुमै होनलायलायनाया बेफोरो
एसे एसे नोंथाङा एसे मेथाइ खननानै होदो नोंथाङा एसे
ङा रोङा मेथाइ खननो बांद्राय औ ओमफ्राय बिखिनिखौ आं मिनथियो रा
औ
दायो बे मेथाइफोरनिफ्राय जेनेबा जों मिथियो जेनेबा बानायोमोन बा साल दंफांनिफ्राय बानायोमोन होननानै जोंहा हमनानै मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ उवालफोरखौबो बानायो दा बे उवालखौ लानानैबो जोंहा मेथाइ दङ जेरै दुमब्रु खावसानि उवाल जों होनलायलायनाया ना बेखौबो जोङो मिन थियो जे ओ बिदिब्ला दुंब्रु दंफांनिफ्राय ओ उवालफोरखौ बानायोमोन होननानै जोङो मिनथिनो मोनो आरो दा बेनि अनगायैबो ज जोंहा आरो दंफांनि बाहायनाय
खोन्थानानै होदो मा मा दंफांफोरा फिथाइ
फिथाइ थायग्रा दंफांथ' गोबां दङ जोंना जोंनि बर' न'खरफ्रावथ' थायजौ जौ खान्थाल बेफोर थाखायो बांसिनानो बयनिबो न'खर न'खर ओमफाय थाइजौ खान्थाल गयफ्राबोथ' दंफाङावनो गोग्लैबाय गयफ्राबोथ' थाखायो नारेंखल
ओमफ्राय बयनिबो न'खरफ्राव थायो बेथ' ओमफ्राय सुमफ्रां सुमफ्राम दंफां ओमफ्राय लिसु बेफोरखौबो नुनो मोनो आरो ओमफ्राय दानियाथ' आथिखालाव माने कक'वा चक्लेट बे बिफांखौबो गोबां गायो मानसिफ्रा। ओमफाय रबर दंफां ओमफाय जोंहा दंफांफोरखौ फाननानैबो माने रां खामायनो हानायनिबो मोनसे सुबिदा आरो रां खामायनोबो हायो जोंहा बेफ दंफां लाइफांनिफ्राय फिथाइफोरखौबो जेनेबा जानानै जोंहा ओ जानो हाबाय आरो बांद्राय बुरजा थायोब्ला जोंहा बेखौ फाननानैबो रां खामायनो हाबाय बेफोरबायदि जायो आरो दा ओ बिफाङा जोंनि माने समाजाव बा जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो होननानै बुंनो हायो आरो
औ